हेलौ खोनादों ना? औ खोनादों।
अब्ला जोङो दिनैनि आयदाखौ माखौ लागोन नोंथाङा एसे फोरमायनो होदो नामा।
ओ दिनैनि आयदाखौ जोङो होमबा माबायाव खौनो लानोसै नामाथाय मा होनो जों जोंनि जाग्रा आदार जेरै फिथाइ सामथाइ बेखौनो लानोसै नामाथाय ना? औ। थ' होमबा फिथाइ सामथाइ होनोबाथ' मा मा फिथाइ सामथाइनि मुं मिनथियो एसे खिन्थाना होदो दे।
औ। फिथाइ सामथायाथ' गोबां दङ नङा होमबा नोंथां? ओ जेरै जेरै थाइजौ खान्थाल, बिदिनो थालिर, आनारस, नारेंखल बिदिनो गोबां फिथाइ सामथाय दङ नारें नारें जुमब्रा बिदिनो गोबां फिथाइ सामथाय दं आरोना नोंथां।
औ ओमफ्राय
औ।
बिदिनो मा फिथाइ सामथाइफोरखौ नों जेनेबा नोंथांमोनहा न'आव दं आरो ना मा मा फिथाइफोरा न'आव दं नोंसिनियाव?
औ जोंनियावथ' जेनेबा गोबां फिथाइआनो दं होनजायो। मानो होनोबा जोंहानाव ओ थाइजौ दङ, सुमफ्राम दङ, खान्थाल दङ। आनारस दं नालें खर दं, थालिर दं, बेदि आरो गोबां जाम दं, सिलेखा दं बिदिनो गोबां फिथाइ सामथाइ दं आरोना नोंथां। कमला, लिसु, नारें जुमब्रा, बिदिनो गोबां फिथाइ सामथायानो दं होननानै बुंजायो आरोना नोंथां औ।
गिबियावहाय नोंथांनाव मोनसे सोंनि आङो जेने बा मा होनो खान्थाल खान्थाल फिथाइ आथ' गोरलैनिफ्रायनो मोनजासिमाव माने गोथाव ना खान्थाल फिथाइया जानो?
औ औ गो
औ बे खौ माने मा मा रोखोमै जानो हायो जों खान्थाल फिथाइखौ?
खान्थाल फिथाइखौनो जोङो खान्थाल गोरलैयावहाय जेनेबा गोरलै माने एसे देरोब्ला जों बे खान्थालखौहाय माने जानो माबा ओंख्रि संनानैबो जानो हायो। ओ जेरै जोङो अमा बेदरजों आरो ओरैनोबा बो जोङो बेखौ ब्रयलारफोरजोंबाबो ओरैनो खान्थाल गोजायैबाबो जोङो बेखौहाय जानो हायो आरो नोंथां। हानानै लानानै गिबियाव ओ बेबायदिनो मा बेदर संगोन बेखौहाय बेदर एवनानै लासिगोन। ओ खान्थालखौ खान्थालखौबो एसे एवनानै लासिगोन ओमफ्राय मोननैजोंहाय ओ जेनेबा बेदरखौ होसननानै ओ एवनाय जायो आरोना नोंथां बिदिनो। गोबां मस्ला मस्लि होनानै औ।
ओमफ्राय बेनिफ्राय मारै जाबबावो बेखौ?
खान्थालखौ जोङो माने आरो देरोबा खान्थाला जेब्ला देरो बे बिसबा ओ जानो हानाय जायो अब्ला जोङो बे खान्थालखौहाय जानो हायो आरो। ओमफ्राय आरो बिदिनो जोङो बेखौ जानो था खाय सानसे सिगां हाननानै दोनोब्ला एबा साननै सिगां हाननानै दोनोब्ला जोङो खान्थालखौ गोदैसिन जायो होननानै ओ बुंनो हायो आरो। ओमफ्राय आरो बिदिनो औ बिदिनो गोमोनबो जानो हायो खान्थालखौहाय। हानना दोननानै फोमोननानै जानो हायो आरोना नोंथां।
खान्थाला जेनेबा मा समावहाय माने जानो गोथावसिन जायो माने, माबायदि फिथाइ जाब्ला खान्थाला माने जानो गोथावसिन जायो आरो।
औ औ ओ खान्थालाथ' जेनेबा ओ ओ बे जेनेबा जाजानाय जायोब्ला जोंना बे खान्थालनि बे ओ मा होनगोन बेखौ ओ
सु सु बायदि थायोना खान्थालनाव जे अ बियोहाय माने एसे गिदिर गिदिर जायो आरो ना जेनेबा थब्रा थब्रा जायो आरो ना अब्ला जोङो बे खान्थालखौहाय ओ माबाया बिसबाहाय देरबाय एबा जानो हानाय जाबाय होननानै जोङो बेखौ सानना लानाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो खान्थालखौ आं दहायनो होनलांखाबाय नोंथां।
होमबा दे नोंथांनाव आं आरोबाव मिथिनो आनारसथ' दंखायोना नोंथांमोननाव?
गोथावसिन जायो होननानै सानना लानाय जायो होना नथां।
ओमफफ्राय आनारसबो दंख खायो ना नोंथांमोननाव।
औ दङ नोंथां।
होमबा आनारसनि सोमोन्दै एसे बुंदो दे।
औ। आनारसखौथ' जोङो आनारसखौथ' जेनेबा ओ गोलोम बोथोराव बांसिन जानो मोजां मोनो मानो होनब्ला आनारसआ थान्दा जायो बेखौ जायोब्ला थान्दा जायो। आरो आननार फिथायाथ' गोदै जायो आरो गोदै जायो माने खायफा खायफा गोखै गोखै माने एसे दैल'बो जायो आरोना नोंथां ओमफ्राय गोदैबो जायो। औ।
ओमफफ्राय मा मा फिथाइ दंबावो होनदोंमोनलाय नोंथांमोननाव।
औ फिथाइयाथ' बिदिनो गोबां दङ, थाइजौ दङ, लिसु दङ, सुमफ्राम दङ गोबां दङ नोंथां औ।
जेननि लिसु बिफां लिसु बिफां लिसुआथ' बिफांनि फिथाइसोना। ओ बेबायदिनो नों नोंथांमोनाव मा मा बिफांनि फिथाइफोर दङ।
औ बिफांनि फिथाइ, औ बिदिनो जेनेबा जाम फिथाइ जाम, फिथाइ आरो नारें जुमब्रा, नारें खमला सिलिखा इफोरो दं आरो ना नोंथां।
बिसोर गासिबो फिथाइयाव जाजाजोबग्राना? औ। ओ बिदिनो लेसु बिफांनिफ्राय बिसिबांसो फिथाइ ओंखारो नोंथांमोननिफ्राय?
बिदिखौथ' फिथाइखौथ' साननो हानाय गोहो गैया नङा नों होमबा नोंथां। ओ माने औ गोबां थायो नालाय।
औ।
औ।
बिदिनो जिलिस लिस्टआथ' जानायाव गोथाव जागोन ना?
औ गोथावआनो नोंथां।
औ।
औ। अब्ला नोंथाङा ओ फिथाइ सामथायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ दे जेनेबा मा फिथाइफोरखौ एसे माबानो लुबैदों बेखौबो सोंजागोन जेनेबा मा फिथाया बाखै
औ थाइजौ फिथाइनि बागैनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हादो।
जेनेबा थाइजौ फिथाइ होनबाथ माने थाइजौआ बिफांनि फिथाइसो जाहैबाय नालाय।
औ।
ओ बेखौ बांसिननो बिफांनि फिथाइ होनना मिथियो। बियो बिफाङाव थायो माने गिबियावहाय माने बि बिफां ओ जेनेबा गिदिर गिदिर बिफां फोरनि थायजौ फिथाइखौ गोथावसिन माने मोनोब्ला गोदैसिन होननानै मिथियो आरो ना। ओमफाय बिदिनो ओ थाइजौ फिथाइयाथ' गिबियाव बिदिनो गोरलैयावथ बियो जाजाया नालाय बेखायनो बे एसे बेखौ माने फिथाइया देरै देरै देरनानै जेब्ला फिथाइया जाजाहां जायो अब्ला फिथाइनि महरखौ एसे सिनायो आरोना रानायाव सिनायो। बिनि उनावहाय बिनि बेखौ माने जाजाबाय होनना मिथियो ओ खौ जानो थाखाय जेनेबा हाननानै माने जायो आरोना बेखौ माने लिब लिबनानै माने बेखौ संख्रि फानलु बि बिदि होनानै गोथाव जायो आरोना बे गोथां समाव माने जानो गोखै नालाय थाइजौआ बेखौ माने गोथां समाव जानो थाखाय एसे गोथाव आरोना बे संख्रि फानलु लगायनानै जानो थाखाय थाव आरोबाव बियो माने मोनोब्लाबो माने बिनि फिथाइआ जानो गोदै आरोना। बेखायनो बेखौ जानो गोथाव गोथाव मोनो ओमफ्राइ बिनि बेगर खौ माने बेगराबो माने बेना जाजायो आरोना। बेखौ माने ओ बिदिनो उखुमफ्राव गारखोनानै दोनोब्ला बेयो उनावहाय रालां माबायोबा बिनि फिथाइया माने गोदै बिनि फिथाइ मे माबाया बेगराबो माने बिनि बेगर सिङाव थानाय मोदोमाबो माने जायोनो। बेखायनो बे जानो थाखाय मोजां आरो नाग गैया। ओमफ्राय आरोबाव माबा फि फिथायाइखौ माबा मानिबा फिथाइफोर मिथिबावनो लुबैदों नोंथाङा?
औ माने बिदिनो जेनेबा ओ जाम फिथाइनिफ्राय जोङो मा मा मुलाम्फा मोनो नोंथां जानानै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जाम फिथाइखौथ जोंथिं बारा मोननाय जाया बेख खौ आं बारा मिथिनाय जाना नंला आं जाम फि थायखौ। बिदिनो दस्रा दस्रा फिथाइ जेरै नालेंखलफोर मोनो थालिरफोर मोनो। बिदिनो नालेंखल, थालिर लिसु, खान्थाल बिदिखौ मोनो आरो जोंथि मेललानो बिद दि दस्राखौ मोननाय जि आरो बिसोरनि सोमोन्दै आरो माबाफोर
आरो लिसुफोरनि बागैनो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ औ जेनेबा नालेंखरखौनो जोङो नालेंखराथ' माने गिबियावहाय माने फिफां फुलि माने फिथाइखौ फिथाइखौनो माबायो आरोना। बिनि फिथाइखौनो माने फुलि बानायनानै बिनो देरलाङो आरो। माने गायनानैहाय माने बियो फिफां गिदिर जाजासिमाव माने बिना थंसेल' जायो आरोना बे बिफां थंसेल बियो देरलाङै देरखोन्दो देरखोन्दो देरलांनानै बियो माने जेब्ला गिबि खेबनि थाखाय बिबार बारगायो अब्ला माने बेखौ मिथियो आरो ना माने बियो माने थाइसिगोन होनना मिथियो माने खनसे बियो बिफाङा बारगार गोरो आरो ना थानना नालेंखर बिफाङा। बिनि उनावहायसो बियो मा जायो माने फिथाग-फिथाइ लायो आरो ना। फिथाय लानानै उनावहाय बिनि फिथाइआ लासै लासै देरनानै माने एसे गोथां समावबो बेखौ मा खालामो माने बिनि मा होनो बिदैया माने गोथाव आरो गोदै जायो आरोना। ओमफाय उनावहाय जेब्ला नारेंखल फिथाइख उनाव बे गोथां समाव बेखौ माने बिदैखौ माने बि फिथाइया माने जेब्ला देरनानै राहोयो अब्ला बिनि बिगुर ओमफ्राय बिनि मोदोम बिनि माबाया बिदैया गोथावसिन जायो आरो ना। बे समाव रालांबा ओं औ नालेंखर फिथाइया माने एसे बुरजायानो थायो आरोना फिफां फांसे ए -एसे बुजिनो थायो ओमफ्राय लेसु -लेसुवाबो माने लेसुनि बिफाङा माने थुब्रा जायो आरो ना बियो। लेसु माने बेबो बिबार बार ग्रोयो आरो ना बिबार मावलिगोदो बिनि उनाव फिथाइ गोलै महर लायो बिनि उनाव लासैनो बियो देरखोन्दो देरलांनानै बियो माने मोनहैयो आरो। मोनहैनानै जाजानाय जाहैयो। गोदै गोथाव जायो।
औ आरो बिदिनो नोंथाङा थालिरनि सोमोन्दै एसे फोरमायबावनो हागोन नामा?
औ दे ओमफ्राय ओ थालिर फिफाङाथ' माने मा होनो थालिर फिफाङा माने बिबो माने बियो रोदा माने बेदर बायदि हरो आरोना बियो जावखुनानै बेखौ फिफांखौ गायोब्ला बियो माने थालिर फिफाङा देरदोखोन देर देरनानै बियो माने फिथाइ महरसिम मोनहैयो आरो माने थालिर बिफांनि ओमफ्राय माने बनबो जाया होननानै मिथिदों आरोना थालिर फिफांनिफ्राय ओम दे होमबा नोंथाङा जाथ'सिगोन ना
औ जागोन नोंथां।
दे